हेलौ।
औ नोंथां खोनादोंना?
अ खोनाबाय खोनाबाय।
औ नोंथां माने आं नोंथांजों मोनसे ओ आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरदोंमोन आरो नोंथाङा दसे दान्दिसे सम सम होनो हागोन ना?
औ औ औ हागोन।
माने जोङो सानफ्रोमबो जोंनि जिउआव जोंनि लाइफखौ माने औ। खोनादों ना?
औ खोनाबाय खोनाबाय।
माने जोंनि जिउआव सानफ्रोमबोनि थाख सानफ्रोमबो जिउआव जों माबायदियै माने समखौ बाहायोब्ला बा जिउनि जिउनि थाखाय सम माबायदि जोङो थियारि जा थियारि जानांगोन बेनि सायाव फंनैसो सावरायनानै नोंथांनो हरदोंमोन आरो नोंथाङा जेबो उसुबिदा गैयाबा सावरायनो हागोन ना? औ ओ जोङो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव माने जों माबायदियै माने गावनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय साखा फारा जानांगोन बेनि सायावनो आं फंनैसो बुंनोसै।
औ औ।
माने जोङो जिउआवथ मानसि सुबुं माहारिया थांना थानो थाखाय माने गोबां मा राहा लामा माला लानांगौ जायो नङा होमबा बे बेलायाव जोङो ओ गावखौ गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय बा गावनि जिउखौ दानो थाखाय माने जोङो मा सानफ्रोमबो मोनसे ओ सिन्था सरसा खालामनांगोन आरो माने आं दिनै मा मावोब्ला इयुन समाव माने सासे राफोद ओ हमना मोनसे सि-सिमां बा ड्रिमखौ जाफुंसार खालामनो हागोन दा बेफोरनि बागै माने सानफ्रोमबो मोनसे माने टारगेट खालामनानै माने स्टाादि खालामनांगोन बा ओ जोङो बेफोरनिफ्राय राहा लानांगोन आरो माने मोनसे रुल्स बानायनानै बे खौ फल' खामनांगोन सानफ्रोमबो जे आङो औ गाबोननि थाखाय मा मावगोन दिनै बेफोरखौ माने जोङो रुल्स बाय रुल्स बाय फल' खालामनानै जुदि आवगायलाङोब्ला माने निस्सय जोङो साक्सेस जानायखौ नुनो मोनो आरो माने बे मोनसे आयदानि सायाव जोङो गोसो होनानै नारा नाथा नाजानांगोन बा आङो बे मोनसे आयदाखौ जुदि ओ पास खालामनोब्ला बा आं उमुक जानोब्ला माबादि आङो थियारि जानांगोन दा बेफोरखौनो जों बुंनो हायो दा नोंथाङा बेनि बागै एसे सुंदयै बुंनो हागोन नामा जे जोङो जोंनि जिउखौ दानायाव माबायदि राहा लानांगोन
उम जोङो एक्सलि औव जोङो माबा बेबायदि रुल्सखौ लाइफआव फल खालामनांगौ आरो माने जोङो बेफोरबायदिखौ साननानै फल' खालामबा जोङो ओ टाइमखौ बरबाद खालामनाय जाया आरो जों जों साननाय हिसाबै ओ लाइनाव थानाय जायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
ट माने ट बेफोरो बिराद मोजां आरो जोङो टाइमखौ बरबाद खालामनो हायै जानायनि थाखायनो माने जोङो मा सानदों मा लिरदों बेखौ जों फल खालामनो हायो ट दैलि लाइफआव जोङो जों मा खालामनो मा मा खालामा बेखौ जोङो अलरेडि ओ मोनायाव साननानै लाखानांगौ आरो माने नोङो ओ नोंथाङा जुदि मोनसे डायरि बा कपि जिखुनु जाया पेज बेयाव लिरनानै माने साइन्टिफिक केलि प्रुभेल दङ आरो माने मोननायाव नोङो गाबोनहाय आङो मा खालामनांगौ मारै खालामनांगौ बेफोर जिनिसखौ मोननायाव लिरनानै दोनबा फुङाव नों नोंथाङा माने बांसिन फकास खालामनानै बेफोर जिनिस जिनिसखौ नोंथांनि लेनाया बेबारबायदिखौ माने खालामनो हायो आरो बेफोरबायदि साइन्टिफिकेलि प्रुभ दंङ आरो
औ नंगौ नोंथां
द' माने औ थह माने जोङो बेफोर टु दु लिस्ट बानायबा आरो माने मा खालामनांगौ गाबोन बेफोरबायदिखौ सानबा जोङो जोंनि टाइमखौ माने मोजाङैहाय मोजाङै माने फुल टाइम बाहायनो हानाय बेबायदि जायो आरो आरो स्टुडेन्सफोरनि थाखायथ' आंनिबा फरायसाफोरनि थाखाय बे माने माने टाइम टेबोल बानायनाय बेसोरबायदि खोथा बाथ्रा लिरनानै फल' खालामनाय बेफोरबायदिया माने बिराद मोजां आरो माने ट्रेकआव थायो अन ट्रेक थायो बिसोरो माने एगजाम जाय फरायसाफ्रा एगजाम आनजादनि ओ ओ टैयारि खालामगासिनो दङ बिसोरनि थाखायबो बिसोरनि थाखायथ' साब बेस्ट आरो साबसिन माने बेफोर जिनिसखौ फल' खालामबा जोङो माने सान बायदि खालामनो हागोन टाइमखौ बरबाद खालामनो हानाय नङा बेफोरबायदि आरो थ' नोंथाङा दैलि लाइफआव मारै टाइमखौ बाहायो मारै मारै मा मा खालामो एसे जोंनो खोन्थानो हागोन
हमना ला जुदि सासे सुबुङा जुदि गावनि जिउखौ मोनसे टारगेट बा मोनसे टाइम टेबोल बानायना जुदि सानफ्रोमबो नाजाबाय थायोब्ला बा फल' खालामनानै जुदि बेखौ स्टाडि खालामबाय थायोब्ला माने निसय बियो साक्सेस जाहैनो हायो। दा जोङो औ बेखौनो बुंनो सानो जुदि हमना ला आङो फुंनि समाव उमुख फरायगोन सानदुंफु समाव उमुख खामानि मावगोन बेलासे ओ समावहाय आं बेखौ मावगोन बेफोरबायदि मोनसे से जुदि जों टाइम टेबोल खालामनानै निस्सय नाजायोब्ला जों माने औ साक्सेस जानायखौ माने मोनो आरो माने साकसेस जानो हायो आरो। दा बेफोर खौ माने गोबां सुबुङानो माने फल' खालामा जायनि जाउनाव फेल'वार जानो गोनां जायो बेफोरबायदिखौ जों माने नुनो मोनो आरो समाजाव दा बेफोरनि ओमफ्राय जोङो बेफोरबायदिखौ जुदि जोङो सानफ्रोमबो जुदि फल' खालामनो हायो निस्सय जों गावनि जिउनि दानाय जिउआव दानो लानाय सिमांफोरा जाफुंसारो बेफोरनि थाखायनो जों माने दैलि लाइफ माने फल' खालामनांगौ जायो आरो। औ दा बे बेलायाव नोंथाङा ओ बेफोर निसय माबा टाइम टेबोलखौ फल' खालामो नामा नोंथाङा बेनि सायाव एसे बुंदो।
औ माने आंथ' दाबो स्टुदेन्टसो नालाय आङो माने फल' खालामनांगौ जायो। माने फुङावनो आङो फुङावनो सातथानि गेजेराव सिखारनांगौ जायो माने साराय आदथानिफ्राय जोंहा क्लास दङ नालाय।
औ
खारनानै जोङो साराय आदथा आदथायाव ब्रेकफास्ट खालामबाय हस्टेलनिफ्राय जोङो जाग्रा मोनबाय ब्रेकफास्ट खालामनानै जोङो साराय आदथायाव कलेजाव सहैबाय क्लासनि थाखाय बार थासिम क्लास जायो। ओमफ्राय जोङो बार'थानिफ्राय एकथासिम माने ओंखाम जानो टाइम मोनो आरो जोङो हस्ट स्टेलाव फैफिनो ओंखाम जानो बेनिफ्राय जोंना एकथानिफ्राय दुइथा सल्लिससिम माने जोंना प्रेक्टिकेल जायो प्रेकटिकेल जोङो लेबाव खामानि मावनांगौ जायो औ दा लेबाव खामानि मावखांनानै जोङो ओ सुटि मोनबाय आरो हस्टेलाव फैफिननानै जोङो रेस्ट खालामो रेस्ट खालामनानै जोंहा ओ पासतानिफ्राय जोङो साहा पानि मोनबाय हस्टेलनिफ्राय साहा फानि लोङो लों नानै आरो जोङो बेनिफ्राय जों जोंनि खामानि गाव गावनि खामानि जायोना एाइनमेन्ट हराय हमवार्क जाबाय लेबनि खामानि जाबाय जाबाय बेसोर जिनिस जोङो खालामनांगौ जायो। मानोना जोंना देडलाइनबो थायो नालाय ओ बेफोर जिनिसखौ जोङो खालामनानै जोङो ओ आटथायाव जोंहा दिडनार मोनबाय आरो दिनार मोनाया मोनानि ओंखाम। मोनानि ओंखाम मोनबाय बेनि उनाव नोंनि गोसो जायो नोङो नोंनि खामानिखौ खालामनो ना उन्दुनो बे बे आंनि दैडलि लाइफ आरो
औ औ नोंगौ
थ' नोंथांबो‌ नोंथाङाबो गावनि दैलि लाइफखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ दाथ' आंनि दैलि लाइफखौ बुंनो थाङोब्ला आं माने दा बे समाव माने स्टुदेन्ट हिसाबै नंलिया माने आङो गिबियावनो खोन्थसै माने आङो दा माने डिग्रि कमप्लिट खालामखांनानै माने ओरैनो दोंथ'यो आरो। औ दे माने आङो दा गोदानै माने स्टादि खालामथ'वाखै बा एडमिसन लानाय जायाखै। बेनिखायनो माने फुङावनो आङो फुंआव माने फुंनि फुंद्रायाव सिखारा ओरै मालाबा सयथा सातथा ओरै जायो आरो माने ए फुङावनो सयथा बा सात साथायाव सिखारबाय बिनिफ्राय एसे एक्सारसाइस खालामबाय देहानि थाखाय औ दान्दिसे माने एक्सारसाइस ओ यगाफोर खालामबाय बेनि उनाव माने साफोर बा ब्रेकफास्ट खालामबाय
औ
उनाव माने एसे ओ दाथ' कलेजाव थांला नालाय
औ
माने न'आवनो एसे फुंनि समाव माने हायोबा सिथादि खालामनांगौ नाथाय आं सिथादि खालामनाय जाया। ओरैनो माने न'नि बा बाहेरानि एसे माने खामानि मावनाय जायो आरो फुंनि नथासो नथ थासो डिउटियाव थांबाय डिउटियाव थांनानै बिदिनो ब्रै बाजि बा बाजिसो आलासि आठ घन्टासो डिउटि मावनानै न'आव फैबाय औ न'वाव फैनानै बेनिफ्राय बिदिनो बेलासे दसे ओरैनो गामिफोराव मोनाबिलि समाव बार जानो थांबाय दान्दिसे औ बेनि फ्राय फैनानै आरामसे माने दुगैनानै एसे स्टाादि खालामबाय आरो माने एगजामफोरनि थाखाय प्रिपेरेसन खालामनांगौ जायोना
औ औ
इन्टारभिउफोरनिफ्राय बेनिफ्राय दस ओ दुइ घन्टा तिन घन्टासो माने प्रेकटिस खालामनानै ओंखाम जानानै बेनिफ्राय उन्दुबायआरो माने बेनो सोलिबाय दं आरो दा आंनि लाइफ
औ
दा बेफोरबायदिजों साक्सेस थ' जागोन ना जाया मोन्थिला आरो।
जागोन जागोन स' बेराद मोजां मोनबाय नोंथां। जों रायलायनानै दा जोंना स समाबो जाबाय आरो। गोजोन्थों दे नोंथां औ औ।